हेलौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों नोंथां हेलौ खोनादों।
अ दे बिदिब्ला गुबे आयदानि सायाव सावरायनोसै। दिनैनि आयदाया जाबाय बैसागु। बैसागु होनब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो नङा
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायग्रोनोसै।
औ।
ओ बैसागु होनोब्लाथ' जोङो ओ औ नों थां खोनादों।
हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां। खोनादों। हेलौ।
औ खोनादों खोनादों।
औ ओं बैसागु होनोब्लाथ' जों सैथो दाननि जोब था खालाराव मोसौ थुखैनाय जायोना।
औ औ औ नोंथां।
औ बे मोसौ थुखैनायाव जा नांगौ बेसाद बेफोरखौथ' जों सानसे सिगांनिफ्रायनो जगार खालामनाय जायो।
खालामनाय जायो ओं।
औ बेफोर बेसादफोरानो जाबाय लाव फान फानथाव हालदि दिग्लि लिथि थार गाजलि बेफोर गासिबो मुवा बेसादखौ मोसौ थुखैनायाव नांगौ जायो औ बिदिनो बिदिनो सैथो दाननि जोबथा खालाराव जों दैमा एबा बिलोफोराव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो।
औ औ नोंथां।
बिदिनो बे मोसौ थुखैनायाव
औ।
गोबां नांगौ बेसादफोरखौ जों सानसे सिगांनो जगार खामखानाय जायो। आरो मोसौ थुखैनायाव बेफोरबायदिनो मेथाइ खनै खनै मेथाइ खनै खनै थुखैनाय जायो। बेफोरबायदिनो थुखैखांना नै दुब्लि फोथारफोराव सारोन हगारनाय जायो।
औ औ।
नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबाय माबोरै फालियो?
जोंनिथिंबो नोंथाङा बुंनाय बादियैनो बेबायदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय खानसे सिगां जों थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे बे नांगौ बेसादफोरखौ सानसे आगोलावनो बुथुमना लायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो बुथुमखांनानै बा बुथुमखांनानै जोङो बा बेबायदिनो नांगौ बेसादखौ लाखांनानै जेनेबा जोङो मोस खौ थुखैखां थुखैखांनानै बायदिसिना दै बिदिनो ओ थुखैखांनायनि उनाव जेनेबा बिदिनो जोंनि जाय ओ जेनेबा गामियाव थिग बेबायदिनो गासै गासै रायजो राजाफोरा जालायनानै थिग बेबायदिनो मोसानायनि बागै ज' जालायनानै सावरायलायनाय जायो बा जेनेबा मोसानायनि थाखाय बा जेनेबा बिदिनो खाम, सिफुं, जथा लानानै मोसानो थाखाय थाग थियारि जायो। जेरै बोराय बुरै बेन्थ' गासै सेंग्रा सिख्ला गासै बेफोरबो ज' जाय ओंखारलायनानै खाम, सिफुं, सेरजा लानानै बेबायदिनो गामि गा मि मोसानो थांनाय जायो। नोंथां बेबायदि खाम, सिफुं लाखांनानै बेबायदिनो ज'यैनो मोसानो थांनानै बा न'खर न'खर हाबनानै मोसानानै रंजानानै बे बेबायदिनो मोननाय बा अन्नानै जि न'खरा हरनाय बायदिसिना जेनेबा रां बा माइरं हरनाय बेखौ जोङो रंजा खुसि लाना फायनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो स्नि दाननि उनाव जोंहा मोनसे जे जाहाथे मोसाखांनानै
निदान बा जिहेथु मोननाय जिथु जोंनि बा रंजानानै न'खर न'खर खांनानै मोननाय बा माइरं बेफोरखौ जोङो जमा खालामनानै ज'यैनो रायजो राजाजों बा गथ' गथाय गासै जमा रायजो लोगो नांनानै बा जोङो मोनसे माबा खाना एबा लावखार ओंखाम जानाय ना मा बुङो नोंथां बिखौ अ बेबायदिनो बेबायदिनो ज'यैनो माबानानै जिहेथु ओ माबा मोनसे जेनेबा गथ'फोर बायदिसिना जेनेबा मोनसे खेला धुला होनाय जायो। जे रै काबादि जेरै बायदिसिना बिदिनो बल गेलेनाय माबा गेलेनाय बेबायदि मोनस से बिबान थायो आरो जोंनि साइदजों माने जेनेबा बेबायदि सोरबा मोसानो गोसोआ मोसानो हायो सोरबा गेलेग्रा गेलेनो गोसो दंबा गेलेनो हायो। थिग बेबायदि आरो नोंथां। नोंसोरनिथिंजाय बेफोरबायदि औ
जोंनि जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो थेवबो आं एसे फोरमायबावनिसै।
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो मोसौ थुखैखांनायनि बैसागुनि से खालाराव न' खर न'खर फुजा होनाय बेफोरबायदिनो उन्दैया गिदिरखौ मान खालामनाय बेफोरबायदि नेम खान्थि फालियो। बिनि उनाव बैस- साग दाननि नै खालारनिफ्राय गामिनि गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गाससिबो ज'यैनो बैसागु मागिनो ओंखारनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंनाबो सेनिफ्राय द' स्नि सानालासे फालिनाय जायो। बेफोरबायदिनो न'खर न'खर थांनानै जा हरो बेफोरखौनो माइरं फैसा बेफोरखौ लाबोनाय जायो। बेफोरबायदिनो स्नि सानखालि गामियाव गासिबो जयैनो रंजानाय जायो। बा बैसागुआव बैसागुखौ जोङो जा उम खाम, सिफुं जथा, सेरजा बिफो- बिफ- थर्खा बेफोरखौ लानानै ज'यैनो रंजानाय जायो। बिफोरथ' जोंनि बर'नि
औ बेथ' जोंनि बर'नि औ औ मिनथि खायो नोंथां।
औ नोंथां। बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आ रो बेफोरबायदिनो स्नि सान बारनायनि उनाव दैमा एबा बेफोरबायदि दैमा नि जिं बेफोरबायदि फोथारफोराव थांनानै जयै गामिनि गासिबो लावखार ओंखाम जानाय जायो। बेफोरबायदिनो खुङो जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों। खोनादों खोनादों नों
औ बेफोर, औ बेफोरबायदिनो बैसागु जोबखांनानै उम बैसागु बिदाय होनायनि मुङै मोनसे ज'यैनो गामिनि रायजो राजा बा खाथि खालानि बेफोरबायदि जयै मोनसे खुंनाय जायो आरो।
जायो जायो नोंथां बेबायदिनो नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनायदों आङो। थिक नोंसोरनि, जाय जेनेबा थिग बेबायदि बैसागोनि बागै जेनेबा बैसागोनि फांसनफोर जायो नामा नोंथांमोन?
औ बेफोरबायदि खुंनाय जायो। बा बैसागु बिदाय बुङो बेखौ बिदाय बिदाय होनायाव खुंनो।
जायो आरो औ बेयाव गुबुन मानसिफोराबो मोसायो दां! बर'फोराबोथ' मोसायो बे फांसन बिदायनाय रंजानाय औ।
सावगारि आखिनायनिफ्राय गासैखौबो लानानै कम्पिटिसन होनाय जायो आरोना बादायलायनाय।
औ
नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो खुङो जानांगौ। हेलौ हेलौ नोंथा। खोनादोंना? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
अ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नों नोंथांमोननिथिं आरो मा माबोरै खुंनाय जाबावो एसे फोरमायना होदो।
जोंनिथिंनो थिग बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बैसागो बिदाय बेबायदिनो खुंलांनाय जायो। बे खारनाय बारनाय बायदिसिना कम्पिटिसन होनाय जायो जेरै- उम से जेरै फार्स्ट प्राइज थांबा जेनेबा थिग बेबायदिनो जि रोजा जिबा रोजा बेबायदि रां होनाय जायो जाय थिक बेबायदि बिदिनो गथ' गथायाइ मोसानायनि बागै मोसानायाव सोरबा सेथि बाहागोआव। दावगायनो हादोंबा बेफोरनोबो रां होनाय जायोबा एबा मोनसे
औ
प्राइज होनाय जायो बेफोरबायदि। थिग बेफोरबायदिनो देरहानाय देरहानाय देरहानायफोरनो बा मोसानायखौ मोजां नुनानै बा गामिनि रायजो राजाफोरा। बिसोरनो एसे एनला अनसुंथाइ होनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
थां ओं खोनादों।
बिदिनो बैसागो बिदाय होनायाव बेफोरबायदि फांसन एबा कम्पिटिसन होनानै बा बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनायजों बेफोरबायदि जेनेबा बुंनो थाङोबाथ' जोंनि बर' बर' जेनेबा माबाया बर' माबायाथ' दा गोजौ लेभेलाव थांबाय नङा होमबा। रिमु माबाया बुंनो थाङोबा नङा होमबा नोंथां। अब्ला नों अब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै जोब जोबोर मोजां नांदों। खोनादोंना नोंथां औ। अब्ला दोनथ'नोसै ने नोंथां औ गो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दे।